औ खोनाबाय ना
अ अ खोनादों ओ बे मोजाङै था जायगायाव नेट नांनाय जायगायाव हेलौ अ दे होमबा जों बेस्थ' नङाबा बा‌ दसे रायजलायनसै दे
औ जागोन
जेनेबा जोंथ' गोबां बाथ्राखौ रायलायबाय होनबा जोङो दिनैहाय जेनेबा बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै जोङो एसे रायलायनसै बर'नि दोरोङारि होनोब्लाथ' जोङो‌ ओ जेनेबा ओ मागो दमासि बैसागो एनिफ्रायहाय खाथि फोरबो बेफोरबायदिखौ मिथियो नालाय बेनिखाय जेनेबा जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि बैसागो मागो दमासि आरो खाथि फोरबोखौ फालिनाय जायो जायो बेनि‌ सोमोन्दै रायज्लाय गोन‌ आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' खा काति आरो‌‌ काति फोरबो आरो बे मा होनोलाय बे मागो दमासिखौहाय जोङोहाय आबादजों सोमोन्दो थानाय होननानै ओ मिथियो आरोना बे फोरबो मोननैखौ ओमफ्रायहाय दा बैसागो फोरबोआथ' बे मोनसे बोथोर गोदाननि रंजानाय फोरबो फालिथाय आरोना बैसागोआनोहाय बर'नि देरसिन फोरबो बेखौ जोङो मिथियो बेनिफ्राय नोंसि नि ओनसोलावहाय माबायदि बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो एसे बुंनो हायोब्ला अन्नानै बुंदो दे हेल' औ नेट नांनाय जायगायाव था दे नोङो एसे
औ नेट नेटआ अखा हाबाय थानायखाय एसे प्रब्लेम होगासिनो
अ दे एसे खोनालायबाय दायो ओम खोनादों दे बुं औ
दा होमबा आङो एसे बैसागु जेन जोंनि ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो एसे फोरमायनासै आङो होमबा
ओम औ दे बुं
बैसागु होनोब्लाथ' आरो जोंनि मोनसे बर'फोरनि आरो बे दोरोङारि फोरबो नङा होमबा बैसागुआव जोङो बैसागुखौ ओ सैथ मासनि जोब था खालारनिफ्रायनो फालिनाय जायो जों मोसौ मोसौ बैसागु आरो मासि बैसागु दिहाय फालिनाय जायो आरो बैसागु मासि जोबथा खालारजोंनो जोङो मैसो मोसौ बैसागु महरै फालिनाय जायो बेखौ जों संक्रान्ति बो होनना बुंनाय जायो आरो बेदिनखालि जोङो मोसौखौ बिदिनो फुङाव ओ लाव फान्थाव बिदिनो आरोबाव ओ
दिग्लि बिफां ना मा होनो
औ
औ
बि बिफांनि माला सुनानै जोङो मोसौखो दैमायावहाय हाग्लि जुबनानै बिदि बिदिनो माला सुयो आरो बेखौ ओमफ्राय उनाव बे जोङो बे माबा थाराय थाराय दङ ना बे थारायखौबो लायो जोङो बे दालायखौ जोङो लानानै मोसौखौ जोङो दैमायाव थुखैनो लाङो आरो ओमफाय बिदिनो सोरबा बायदिया मोसौनि ओ माबायाव मोदोमाव हांगारजों थाव गुबैजों गलायनानै ओमफ्राय थालिरनि दनाखं बे थालिरनि गां खं गांखंजोंबो सोरबा बायदिया थालिर बे गोरलैखो औ बिदिखौ हास'नानै मोदोमाव फोथा फोनो आरो
ए ओम ओम मानि फोथा फोननाय जायो ओरैनो
ओरैनो माने हांगारजों ओमफ्राय थाव गुबैजों गलायनानै फोननाय जायो औ गासिबो फोनो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो फोनो सोरबा फोना बिनि उनाव दैमायाव थुखैनो लाङो गासैबो ज'नो ओमफ्राय दैमायाव बिदिनो थुखैनानै मानानै ओमफ्राय फोथाराव होनानै हरनाय जायो आरो बेलासि मोनसे समाव आरो फागा बावो बिदिनो गलियाव जोङो लाइजौ लाय होनानै गय जरा फाथै जरा बिदिनो आलारि बाथि धुब फोजोंनानै जोङो बे गलिखौबो एसे हा होगो गोदान होनानै फोस्रांनाय जायो आरो बोसोर गोदाननि मुङाव बे फ्राय फागाखौ जोङो बावउनाय जायो ओमफफ्राय गोजाम फागाखौ जोङो गलिनि सायाव ओ गारनानै दोनहरो आरो जेनेबा थिंसाफोराव
ओं
बिदिनो मोसौ बैसागुआ सानसे थांबाय जोंना बिनि उन उनाव आरो नेक्स् से बैसागुनि से खालारनिफ्रायनो जोंहा मानसि बैसागु जायो आरो बे खालि जोंहा बैसागुनि से खालारै न'खरनि बयबो जोङो
औ
ब बिदिनो सोरबाया बोरिनि बोरलि नेमखान्थिबाय बिबारनिया बिनो बेबायदि नेमखान्थि जेनेबा जों बावथाय मुवा होनानै बे जों न'खरनि बयबो खौसे ज' लालायनानै जेरै गेदेरा उन्दैखौ अननाय बा उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि हाबाफारिया जायो आरो
सेथि खालि आरो ने
औ सेथिखालि बिदिनखालि जोंहा बेबायदियैनो जों न'खरनि खौसे ज' जालायनानै बेबायदि बि बे खुलुमनाय हाबाफारि बा जानाय हाबाफारिया जायो आरो ओमफ्राय नैथि खालारनिफ्रायसो जोंहा बे न' न' मागिनाय हाबाफारिया जायो जेरै जोङो गासिबो सेंग्रा सिख्लाफोर बा गथ'फोरा गथ'फोर बे उन्दैफोरा ओमफफ्राय बोराय बुरैफ्रा आरो बोराय बुरैफोर बेफोरबायदि एक्सट्रा ओंखारनानै बिदिनो जों बयबो न'खर न'खर बोसोर गोदाननि मुङाव ओ बिदि सिला गाग्लिनाय बिदि मुहाव हाबनाय जायो आरो
ओ
हाबनानै ओ सोरबा बाय दिया जौफोर होसिगोन जानाय लोंनाय बेबायदिनो होसिगोन बेबाय दिनो जोङो बे बैसागुखौ स्नि खालारसिम फालिनाय जायो आरो माने बिदि न'खर न'खर मागिनाय हाबाफारिया
ओ थारमाने से ओ बे ओ बै सागोनि से तारिखनिफ्रायहाय स्नि थारिखसिम जेनेबा मानसि बैसागो इखौ
औ बेखौ हमनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्रायहाय जोबखांनायनि उनाव आरो जोंङो बे मागि खांनानै मोननाय माखासे जेनेबा जों फैसा माइरं बेफोरखौ जोङो ज'यै आरोबाव खाना जानाय जायो आरो बिदिनो गासैबो ज' जानानै बिदिनो जों बैसागुखौ बिदाय होनाय जायो ओमफ्राय ओरैनो एह नोङो जे खाथि गासा फोरबोनि सायाव माबोरै मिथिगौ जेनेबा माबायदि बे सेबां मिथिगौ बिनि सायाव एसे फोरमायना होलाय
ओ काति फोरबोआथ' जेनेबा आबादजों सोमोनदो थानाय नालाय बेयो बे फोरबोखौहाय फालियो उ आसान आसिन दाननि आसिन आसिन दाननि जोबथा खालारावहाय बे खाति फोरबोखौ फालियो आरो बांद्राय बेवहाय ओ नियम निथि गैया अब्लाबोहाय बेखौ आबाद जों सोमोनदो थानायखायहाय ओ एसे माने गासा सावनाय जायो आरो जेनेबा गासाखौ सावनोब्ला नोङो जेनेबा बे मा होनोलायनो थाइगिर बिखं ओमफ्रायहाय ओ सोरबा लायो मैदुफुलखौ हाखावनानै न' बेनिफ्रायहाय सोरबा दना बेबायदियाव माने ओ सा साथि सावनानै ओ ओइ दिनखालिहाय गासा सावनाय जायो आरो। जेनेबा बे गासाखौ बेहाय नोंनि ओ लामा मोखाङाव ओरैबो ओरैबो हख्ला खाथियाव थुबाय बेवहाय थाव लुनानै बेबायदि ओ खुनदुं आवाखौ होनानै सावनाय जायो बेजों लोगोसे आरोहाय ओ ओरैनोथ' ओ सोमोनदो गोनाङा आबादजों नालाय आबाद फोथाराव जोङो बांसिनै गोसो होयो आरोना। जेनेबा आबाद फोथार दुब्लि फोथारफोराव नोङो थांनानैहाय बे गासाखौ सावनाय जायो बेनि थांखिया बेनो ओ बर'फोरा बेखौनो फोथायोदि ओइ दिनखालिहाय गासा सावनायनि ओंथिया बेनो ओ जेनेबा बै समावहाय माइ थरायनो ओ थरायनाय समावसो सावनाय जायो नालाय बे खौ माइ थरायनाय समावहाय जेनेबा ओ बिदांफोरा गोलाव गोलाव जा थों माइफोरा लोब लोब जाथों बेबायदि साननानैहाय बे गासाखौ सावनाय जायो आरोना बोसोराव खनसे। निफ्रायहाय बेखौ बिगियानारि नोजोरजों नायोबाथ' बियो ओ जेनेबा बै आबाद फोथारावहाय एमफौ एनलाफोरा थाखायो नालाय जेरावबा बो ओमफ्राय बे एमफौ-एनला फोरा बे गासा सावनायाव बा बे अर सावनायावहाय बारसोमनानै थैनाय बायदिसोहाय बेबायदिसोहाय माने साइन्टिफिकेलि बाथ्राखौ जोङो बुजिनो हायो आरो। मोनथियो बेबायदि बे बांद्रायथ' नियम निती गैया बे समावहाय सोरबा न'खराव ओरैनो बाव थाय मुवा बावोबा बावजा बावजायो। बा बावोबो सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा बावाबो बेबायदि आरो एमफ्राय ओरैनोथ' जोंहा काति फोरबोल'थ' गैयाना बे जेनेबा आबादजों सोमोन्दो थानाय जोंहा मोनसे दंबावो। बे मागो फोरबो ना बे मागो फोरबोआबो आबादजों सोमोन्दो थानायानो जेनेबा आबादखौ नोङो हाखांनानै नाखांनानै दिखांखांनायनि उनाव नोङो मोनसे जेहा रंजानाय फैयोना? बे रंजानाय फैनायावहाय जोङो जेनेबा मागोखौ मागो दमासिखौ खुंनाय जायो आरो। बर'फोरा बेबायदि गोदोनि फ्रायनो दासिमबो जेनेबा पुस दाननि जोबथा ओ सान फोरावहाय जोङो मागोआवहाय फिथा जानाय जायो नालाय फिथाखौ देखानाय जायो आरो फिथाखौ देनोथ'हाय नोङो गासै फास्टनिफ्राय लास्टसिम प्रसेसाथ' नोङो देनाय अन सोमनाय बेबायदि आरोना जेनेबा हमनानै ला नों बा माथानि जायोबा नोङो माइरं ओंखाम जाग्रा बे माइरंफोरखौ नों सोबनो हायो माइब्रानि जायोबा नोङो माइब्रा माइरंखौ नों सोमनो हायो जेरै माइब्रा माइरंजों जानाय फिथाफोराहाय एन्थाब थावनि फिथा बेफोरबायदि आरोना ओमफाय माथाजों जानाया हाय लावदुम फिथाफोर बिफोरखौ जोङो मोनो ओमफ्राय बे खला सा फ्रिफोरखौ जों मोनो आरो ना माबा माथानिजों जायो ब्ला बेहाय जोंहा ओ भुस दाननि जोबथाफोरावनोहाय जोङो फिथाखौ देनांगौ मागोनि एक थारिखबाथायहाय फिथा देनो मोना होननाय मोनसे नियम दङ आरो बर'आव नि गेजेराव बा मागोनि एक थारिकावहाय नोङो देयोब्लाथाय लायनो मोसौनि खोमोन मोनजागोन बेबायदि बाथ्रा दङ आरो बेखायनो देनाय जाया आरोना बेबायदि इनिफ्रायहाय ओ मागोनि एक थारिकआवहाय बेलागुर सावनाय जायो नामा जोंनिखैहाय जोंनिखैजाय सावो आरो ना एक थारिखाव मा गोनि एक तारिखाव ओमफ्राय मागोनि एक टारिक सोरबा जायोब्ला बेदर फिसा जायोब्ला जाजायो बेबायदि बेबायदि आरो ओमफ्राय मागोनि एक थारिकाव बेलागुरबो सावबाय ओ फिथा फोरा जोंहा सावखानाय थायो नालाय न'खर न'खर थांनानैहाय ओ गावजों गाव सालोंलायनो लिंनानै फिथा जाज्लायो आरो बेबायदिनो बांद्रायथ' बेबायदि मागो दमासियावहाय नियम फोरबो गैया थेवबो बे मोनसे बर'फोरनि गेजेराव माने ज जायनिबा न'खराव ओ थैनाय मानसिफोरनि गेजेराव बावथाय मुवा बावनाय बेफोरबायदि बावथाय मुवाखौ बावो आर ना जेनेबा सि बावो फिथा बावो बेफोरबायदि आरो बेखिनिखौ आङो मो मिथिगौ आरो बांद्राय मोनथियाबाबो दे होमबा दोनथ'नोसै ना
औ दे